खोनादोंना नों
औ खोनादों नोंथां ।
अ नोंथाङा दायो फ्रि दंथयो नामा?
औ आंङो फ्रियावनो दं ।
औ दा नोंथांजों रायलायनो थाखाय आं मोनसे थफिग लानानै फैदों बे थफिगखौ रायलायनो नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोनदे।
औ दा आंनि थफिगआनो जाहैबाय गोदोनि न' आरो दानि न' आरो। बे जोंथ' मिनथि खायो गोदोनि न' आरो दानि न'आ माबोरै जाखो गोदोनि न'आ जाहैबाय थुरिजों। थुरिजों लुनाय आरो न आरो औवा औ। आरो इन्जुरा जाहैबाय औवानि आरो बे औवाखौ बे औवानि सायाव औ औवाखौ खाफ्राजोबनानै। गोरा खालामनानै हाब्रुजों लेरनानै ओ मा इन्जुरखौ बानायनाय जायोमोन आरो। खुमाथ'। ओ बे दानि बायदि थिंनि नङा ओर मा उखुमफ्रा थुरिनि गोजामोन आरो गोदोनि नि गोदोनि जुगावहाय दनियाथ' दानियाथ' गासिबो बो गासिबो सोलायजोबाय गोदोनिजों दानिजों जेबबो। फाराग गैला दानि जुगावहाय। न' फोरा गिदिर गिदिर बिल्डिं बिल्डिं। सारिथाला फासथाला आर सि सि बेफोरबायदि जाजोबबायआरो दानि जुगाव गोदोनि बायदि थुरिनि न' गंसेबो नुनो मोननायजाला आरो नुनो मोननोबो। दानिजुग गोदो दानि जुगावहाय। थ' गासिबो गासिबो ओरैनो थाला। गो जोबोद गिदिर गिदिर साख्रिमावग्रा जाबाय आरो। इसकलफ्रावबो मास्टार फोरोङो जेरै आरो इन्जिनियार बेफोरबायदि। बिफोरबायदि खामानिखौ मावोआरो दाना। ओरैनो थाला रावबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव साख्रि मावनानै हाय। न' लुनो फैसा थाखाहरो बे फैसा थाखाजों जो बे ओह न'न'लुनायफोरखौ जोबोद। गिदिर गिदिर सारिथाला फासथा आर सि सि बेफोरबायदि। गासिबो नुजोब्बायआरो टावन सेरावथ' टावन सहर गिदिर गिदिर न' लुजो जोबबाय गामिफ्रावबो थुरिनि न'खौनो मोननोथांला। नुनोथांला गोदोनि बायदि आरो। गोदोनि जानाय लोंनाय दानि जानाय लोंनाय जोबोद। जोबोद फाराग जाबायआरो गोदोनाथ'गोदोनाथ' थ' गेसबो गैयामोन। अदाबो अदाब मोजाङैबो अदाब बानायनानै मोजाङैबो ओंखाम। ओंख्रि संनाजानो रोङामोन गोदोनाथ' अन्थाइजों अन्थाइ होथारलायनासो अर फोजोङोमोन गोदोनि जुगावथ' सलाय। गैयामोननालाय अन्थाइजों अन्थाइ हथ्रोदलायनानै ओह हाग्रानि जिब जुनारखौ लायनानै साव सावनासो जायोमोन नालाय दानाथ' बेबायदि बेबायदि। आसार खान्थिखौ नुनोमोनला दानि जुगावथ' गासिबो नखर नखर गेस जाजोब बाय बे गेसावनो संनानैजायो अदाब बाहायला बनबो मोन बन फोरबो मोनो थांनाय जालाआरो गोदोनि बायदि गोदोनाथ' जोबोद। मोजां मोन। आबै आबौ आरो न'फ्रावबो गासिबो मोसौ मोसा गासै फिसिना लाजोबोमोन आरो दानि जुगावथ' बेफोरबायदि रावनिबो न'आव मोसौ मोसा दाव हांसो बेफोरबायदिखौनो नुनो मोना गोमालांजोब्बाय दानि जुगाव मेसें मेचिन मेचिननि मुगा जाबाय नालाय। इन्जिनियार मावबाय नालाय गासिबो आ आबाद मावबाबो आबादफ्रावबो मेसें मेसिन बाहायजोबो मानसियानो जेबो खालामनांला मानसियानो जा आबाद मावनांगौ मेसिनानो मावजोबो गायनाय फुनाय हालेवनाय हालेवनायावबो टेक्टर हालौवो दानिया गोदोना थ' मोसौजोंसो हालौवोमोन आरो गायनायाबो ज' ज' लोगो नांनानै दुब्लियाव जोबोद मोजाङै माइ गायोमोन गोदोनि बायदि मोसो फुङावनो मोसौ मोसौ होनानै हाल एवनानै गायला दानि जुगाव सानसेयावनो फोजोबो माइ गायनाय खोथिया फुनाय गासैखौबो बेनिखायनो गोदोनिजों दानिजों जोबोद जोबोद फाराग जाबाय आरो जेबो मिलाय मिलायनो थांला बेबायदिनो आबै आबौमोनबो गैला नालाय सल'बाथाफोर खोन्थाग्राबो बेफोरबायदिनो जुगा जुगा सोलायलांजोब्बाय आरो गोदोनाथ' जोबोद मोजांमोन आबै आबौमोना ओम हरनि समावहाय हरनि गोजोन समावहाय फिसौफोरनो सल'बा बाथा बायदि बायदि खोनथायोमोन आरो ज'नो फिसौफोरखौ लाफानानै सल'बाथा खोन्थाहोनानै फिसा फिसौफोरा उन्दुलांलाय लायोमोन आरो दानि जुगावथ' बेफोरबायदि सल'बाथ था खोन्थाग्राफ्रानो रावबो खिथानो रोंला बेफोरबायदि गोमालांजोबबाय आरो गोदोनि जुग आरो दानि जुग जोबोद फाराग जाबाय गासिबो सोलाय गासिबो सोलायलांनो हमजोब्बाय आरो गोदोनि जुग आरो दानि जुगा न'फ्राबोथ' थुरिनि न'खौनो मोननो थांला आरो थुरिखौबोथ' मोननो थांनाय जाला गोमालांजोब बाय गासिबो सोलायलांजोबो आरो बो थोराबो सोलायलांनो हमबाय आरो
औ बोथोरा औ दसेनि मा जाब्र'बो मिन्थि
औ अखा औ अखा हानाय दैज्लां बोथोरावबो अखा हानाय सानदुं दुंनाय दसेनो अखा हायो दसेनो सानदुं दुङो बेफोरबायदिनो आरो आबाद मावनाया बो मालाबानि मालाबा बोथोरावहाय जोबोद आबादखौबो रानस्राव हायावसो गायनो मोननाय जायो आरो दैखौनो मोननो थाङा बेफोरबायदिनो गोबां सोलों हमजोब्बाय आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा गोदोनि न' आरो दानि न'फोरखौ
औ फोरमायना होनो हागोन नोंथाङा जेरै- दायो बुंलांदों फोरमायखालांजोब्बाय गासिबो गोदोनिया माबायदि दानिया माबायदि गोदोनि जुगाव न' बांफोरा गोबां गोबां ओ सोलायनाय जाबाय दानि ओ गोदोनि न'आव न'फोरा जोंना जेरै- ओ नों जेरै- बुं लांनाय बायदि नोंथाङा जेरै- बुंलांनाय बायदि थुरिनि न' होनदों थुरिनि न' लुयो जोङो जेरै- नारानि न'आवबो लुयोमोन नारा थुरि ओ थ'खौ बेफोरजों जोङो मोसौ गलि बानायो जे मानसि थानायनि थाखाय ओ दाउ गन्द्राफोरनि थाखाय थख'फोरखौ बाहायो मानसि थानायाव थुरिनि न' ओ मोसौ थानायाव मोसौ गलियाव ओमफायो जेरै नारानि न' बेफोरखौ लुनानै जोङो ओ थायोमोन गोदोयो हाजों लिरनानै न' बानायना थायोमोन सिगांहाय जोङो। जेबो बेबस्था गैया जोंहा ओ बे समावहायो ओ बोराय बुरैया बेफोरो जेबो साख्रि बाख्रि माव नो रोङा गुबुन जायगायाव थांनो रोङा थाखा फैसा फोराबो मोजांहाय खममोन नालाय ओ ओंखायनो जोङो बेफोरबायदियाव थांनांगौ गोनां जायोमोन ओ बेबायदि गोदोनि आबै आबौआ जोंना संसार जाबोदों। ओ दानि गोदोनि आबौ आबैया जोंना गैला दानि बिमा बिफाया जोंना ओ जेरैयो थाखा फैसाबो बांबाय जोङो साख ख्रि बाख्रि नांलायलाया जोङो न' लुनो थाखाय गोजान जायगायाव थांनानै खामानि मावैबा जोङो गोजान जायगायावबो बिराद फैसा फैसा थाखा बांबाय नालाय दामफोरा बारायबाय ओ जेरै सानसेयाव जोङो दायो सारिस' खामायनो हायो। आरो गोबां रोखोमनि खामानियाव जोङो दिउथि मारिनाय बेफोरावहाय फैसा थाखाफोरखौ बिराद खामायनो हायो। ओंखायनो दायो जोंनो साख्रि बाख्रि नाङाबाबो जोङो सो न'फोरखौ लुनो हायो जेरै जोंनिथिं दायो बांसिनानो सोरखारनि न' मोनदों बेफोरनि न' मोननायनि थाखाय बांसिनानो जोंनाव हानि न' नु नुनो मोनला। जोंनाव हानि न' गैया नालाय जोङो जेनेबा हानि न'खौ लुला जोङो लिरनो बाबाय औवाफोरखौ दाननो जेंलाब दाननो बाबाय खामानिखौ गोबां बानो हमबाय आरो ना बेफोरो न' लुनाय खामानिफोरखौ ओ ओंखायनो जोङो दा आद्रा खिद्राबाबो जोङो दायो फाखानि न' लुनानै थायो। बे फोर न'खौ लुला जोङो थख' बिफांफ्राबो जोबलांनो हमबाय नाराफ्राबो सिगां जोङो उन्दै उन्दै समाव नाराया बिराद गोलाव गोलाव जायोमोन दायोथ' नाराया गोलाव जाला गुसुं गुसुं जोङो दा नारानि न' लुनो हानाय नंला। आ थुरिफोराबो गोबां जोबलांबाय थुरिफोराबो गुसुं गुसुं जाजोब्बाय गोदोनि थुरिफ्रा बिराद गोलाव गोलाव जायोमोन न' लुनो थाखाय मोजां जायोमोन आरो ।उ ओ नोंथांनि बुंनाय बादिनो ओ न'फोरा दायो जोंनि जायगायावहायो बयहाबो जाजोबाखैबाबो बबावबा बबेबा खन्द'आव हानि न' दङ हानि न' नुबाबो जोंनाव दायो जोंनि जायगायाव थिंनि थिंखौ होथारो आरो
औ।
बारहुंखा अखा बानि थाखाय जोङो थिं होनानै लानाय जायो। नङाबा बारहुंखा अखाया जोंनि नारानि न' खौ जिगाब थुरिनि न'फोरखौ जेरै बारहुंखा बारबा मुदाखौनो बुखांना लांनानै गुबुन जायगायाव दोनहैयोमोन दा बेबायदि गैला आरो दङ जोङो गोदान हादान जायगाफ्राव बेफोर न'फोरखौ नुयो दासिमबो बेफोराव थांबा जोङो बेफोर न'फोरखौ दासिमबो नुनो मोनो थुरिनि न' नायनो थख'नि न' नायनो न' फिसा फिसा फिसा गोदोनि न'फोरखौ जों बेयावहाय नुनो मोनो फाखकानि नङा बे हादानाव ओ बिथोरावहायो बिराद खम आरो लामा सामानि थाखाय बिसोरबो लुहैनो हानाय जायाखै लामा सामानि थाखाय जेरै गारि गारिफोरा खारा ओमफ्रायो गारिफ्रा खारा नालाय जोङो लामाया गाज्रियावथ' गारि खारलाङा नालाय बेवहाय जोङो न' लुनो थाखाय माखासे नांगौ बुस्थुखौ लांनो हाया जायो ओंखायनो जोङो बिथोराव थानाय मानसिफोरा
ओ हानि न'जोंनो ओ रायजो जानांगौ जादों जादों जेरै उनावहाय लासैनो बेफोरो जालांगोन मोब्लिब गोहोआबो बेफोराव दायो गैथ'वा लासै लासै सहैलांदों जोंनाथ' सिगाङावनो मोनबाय जोङो सिगाङावनो गासैखौबो मोनजोब औ ओ दा एसेनोसै आंनि टपिकआ बेयावनो ओहो जोंनि जायगायाव थुरिनि न' नुला जों गुबुन जायगायाव थांबा बे थुरिनि न'खौ नायनो लुगैदोंबा जों गुबुन जायगायाव हादानाव थांनानै नुहैनो मोनगोन आरो
औ नों थांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ दे
अब्ला एसेनोसै दे
औ